औ थांफै जादों।
आं नोंथांजों मोनसे बिसयनि सायावसो रायज्लायनो फन खालामनाय जादोंमोन स मोनो हागोन ना
औ दा हा
औ। अब्ला जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय ओंख्रिफोरनि सायाव एसे रायज्लायनोसै नामा
अ अल्थां
दा बर'नि दोरोङारि जानाय होनोबाथ' जोंहा गोबां ओंख्रि दङ। जेरै अनला खारै बिदिनो अनलाजों दाउ सबाय साम' आरो बिदिनो गोबां नारजि अमा बेफोर दङ दा नोंथांनावनो आं सोंगोरो सानबाय। नोंथाङा जुदिबा अनलाजों दाउजों संनोबा माबोरै माबोरै। मा मा रोखोमै संनाय जायो एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना?
नथनो हागोन जोंना दा अनलाजों दाउखौहाय माबोरैहाय सङो होननानै बुङोब्ला? आरो जोङो अनला खोनादोंनाा हेल' औ दा। जोङो अनलाजों दाउखौ माबोरै बेखौ जोङो देग्रोना लानाय जायो आरोना।
औ।
खौ जोङो दसे सम सोमनानै जोङो बेखौ सुखांनानै जोङो दै गसरनो थाखाय। बुंनांगौ आरो अब्लाना बे अ अ जेनेबा अन गुन्दैया मोजाङै थाबनो गेब्लेयो आरो ना बेखौ जोङो दा देग्रोना लाबाय देना लानानै। जोङो ओ जि दाउ बेदर जों बेखौ। एवफ्रामग्रोना लाबाय आरो मोजाङैनो एवफ्रामना लाना आरो जोंहा दा औवा मेवाइ होयोबा जोङो औवा मेवाइखौबो जोङो खारै होनानै मोजाङै एवफ्रामना ला ग्रोनांगौ आरो ना बिनि उनाव जोङो दै होनाय जायो। दै होखांनानै जोङो जेब्ला बियो गोदौगोनो नांगौ बादि बिनि मस्ला मस लि बा हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु एसे जोङो होना होबाय आरो ना बिदिनो होना होना नै जेब्ला बियो गोदौगोन अब्ला जोङो। दाउ बेदर एवफ्रामना लानायखौ होना होयो आरो। ना बिदिनो ओ बिनि उनाव बे दे देखानाय। अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरोना जयै होबाथाय बियो गथा जान यो नालाय बेनिखायनो जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरोना नोंथां। बिनि उनाव ओ। बेनि उनाव जेब्ला बियो मोजाङै गोदौनानै ओ जोंनोथ' अनला ओंख्रिखौ बारा ओरै बायना नाङा नालाय जोंहा नांगौ बादि गावनि बादि एसे गथा खालामनानै जोङो बिखौ ओ नुनो मोननाय धुनदिया बा गंगार धुनदिया बेफोरखौ जों होनानै ओ खारै संख्रिखौ नायनानै जोङो साखिनाय ओ बेखौनो अनला ओंख्रि जेनेबा मोननानै। जोङो जानाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिहाय संनाय जायो आरो औ औ। आरो जोंहा गोबां ओंख्रिफोर दङ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै जोंनि बर'निनो ओ अनला खारैयाथ' थाखाबायानो आरो जोंहा सबायाइजों साम' नारजिजों अमा आरो ना फाम बाथोन बिदि बायदि बायदि ओ ओंख्रिफोर दङ आरो ना दा नोंथाङा। नाफाम बाथोनखौ माबोरैहाय बानायो नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा?
नाफामनि बादैथ' आंहा एसेबां माने रोंगौथि गैया।
मिथियो नाफाम जाय मानो गोबां माने बांसिन नायानो नाफाम बानाय जाया होननानै आं मिथियो आरो माखासे नाफोर दङ। नाफाम बानायो जायखो ओ मा होनगोन बेखौ नासिना ना ना मा होनो मोनसे बिदि दं आरो जोंनिथिं। ओ गुबुन गुबुन मुंजोंबो बेखौ बुंनो हागौ।
औ नोंगौ नोंथां।
दंफां इसिबां मोजां मिनथिया आरो। दा नोंथाङा मिथियोबा खोन्थाना होलाय आंनो आंबो जेनो मि थिनो हानाय बायदि।
आंबो बारा नाफाम बाथोनखौथ' आं बानायफेराखै नालाय आं बोरै मिथिया नाथाय ओ आङो औ जोङो ओ थास' नामा बिखौ जोङो ओ औवा हासुङाव ना मा बिदि सोनानै बानायनाय जायो होननानै खोनादों नाथाय आं बारा आरै मिथिस्लाबा नालाय नों
औ नंगौ। बेयाव माने थास' गोसोमखौबो होदेरो होननाय आंबो खोनादों आरो एसे। दा बेफोराव आंबो इसेबां रोंगौथि गैया।
औ। आ दा नोंथाङा जेनेबा जोङो ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय जि खाबथिंना मोननाय मेगं बे खाददै खारै जायोना जोङो बेखौ खाददै खारै जानो थाखाय मा मा मेगं खाबथिंनानै जोङो जानाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोना?
ओ खारदै खारैखौबोथ' जोंनिथिं बांद्राय जानाय जाया। अब्लाबो माने गोबां माखासे हाग्रानिफ्राय मोननाय आं गुबुन ओंख्रिफोरखौनो खोन्थानसै। नङा होमबा? जोंहा माने मिथिंगायाबो जोंनि थाखाय गोबां जाग्रा ओंख्रिफोरखौ जोंनो जगार खालामनानै होयो। नङा होमबा? बिदिबा ओ खारदैजों जाग्रा मैगंफोरखौथ' आं माने हौवा मानसिनालाय इसिबां आं संनाय मानायाव इसिबां आं माबा गैया आरो रोंगौथि गैया। अब्लाबो माने मोनथिगौ हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोर दङ जेरै दिंखियाफोराबोथ' हाग्रायानो नङा होमबा? ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा दङ गोबां बेबायदिनो हाग्रानि होनोबा जोंहा गोदो दानि जुगावसो बांद्राय जानाय जाला। गोदोथ' माने बै अन्थाइ बाजाब होननाय मोनसे दङ ना औ जायखौ एन्जर बेदरफोरजों जानाय जायो। नङा होमबा? बेजों गोथाव होननानै बर'फ्रा बुंस होगारो आरो एन्जर बेदरजों बे ए मा होनगोन माबाखौ जायोबा आरो अन्थाइ बाजाबखौ जायोबा बेजों संनानै आरो बिदिनो ओ जारि बिलाइ नङा होमबा? बेखौबो मा ने जोंनि बर'फ्रा लोमजाबा साजाबा बेबायदिनो दाउफोरखौ लकेल दाउ फिसाफोरखौ बि दि बिदै रुनानै रुग्रंनानै होलायो आरो जाहोयो बै लोमजानायफोरनो एसे। जुदि देहाफ्रा दुरबल बा बोलो बांद्राय गैयाबा दा बेफोरबायथ' हाग्रानिफ्रायनो मोन नाय मैगं नङा होमबा नोंथां?
दङ हाग्रानिफ्रायथ' गोबां जों मैगंफोरखौ माने ओ नागिरनानै जानो रोङोबा दङआनो आरो हाग्रायावबो मैगङा जोंनि थाखाय। आ मानि मुनि थाबाय जोङो दुब्लिफोरनिफ्राय खानानै लायो बेखौबोथ' जोङो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर माने मोजां होननानै मिथियो आरो। नङा होमबा नोंथां?
खोनादोंना? औ औ दा बेफोर मानि मुनि फोरबो थाबाय जोंहा मानि मुनिखौबो जोङो मोनो आरो बिदिनो गोबां दा दैसाफोरावबो मोनग्रा मैगं दं जों सिबुंफोर नङा होमबा सिब्रु आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा नोंसोरनिथिं मा होनगोन जोंनिथिं दै दैनि बेसर होननानै बुङो आरो सिंसाब बेखौबो जोंनिथिं बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो बर' आइजोफ्रा हाग्रानिफ्राय लायलायनानै दैसानिफ्राय लायनानै माने बाजारफ्राव फानफैनायखौ नुयो आरो आरो बेखौ गोबां मानसियानो
बायनानै जायो आरो नोंथां दा नोंथाङा जि खारैनि खारैजों जाग्रा हाग्रानि ओंख्रि होन्दोंमोन आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा? मा माया जुदिबा खारै जाजायो नोंथांमोनाथ' माने संनाय खावनायाव हिनजाव माहारि हिसाबै गोबां रोंगौथि दं नालाय
नोंथां जोंहा खारै ओंख्रि जायो। जों गोबां मैंफोर दं जेरै हाग्रानिनो मोननाय सारि बिलाइ गन्द्रा तेरुकफा बिदिनो बायदि बायदिफोर दङ आरो जोंहा लाव बिजौ बेखौबो जों खानानै बिदिनो गला गथाय जोङो सज'ना बिलाइ बिफोरखौबो होनानै जोङो खारै फ्रि जानाय जायो आरोना आरो जोंहा गोजां बोथोरावथ' मेसें बोथोराव लाइ लाफा ओंखारोना बे खौबो जोङो औ खारै ओंख्रि जानाय जायो आरो ना नाजों संबा जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां। आरो जोंहा जोंहा बिदिनो गोबां हाग्रानिनो मैगं थाइगं जेरैहाय मानि मुनि थाबाय आरो बिदिनो मा होनो बेखौ मा होनो मान्दिया आरो हेलेंसि बेफोरबायदि दैयाव मोनै बुस्थु बे बेफोरबो थाबाय आरोना नोंथां औ आरो जोंहा बिदिनो हाग्रायाव मोननाय ओ पाद्रि लेवा होनो नोंथांमोननिथिं मा होनो मिथिया आङो बेबो थाबाय आरो ना जोंहा गोबां मैगंफोर दङो ओ जारि बिलाइ धन त्रा बिलाइ नोंथांनो आं दानिसो बुंलांनाय बायदि आरो जोंहा मेथ'खा बिबार होनोना नोंथांमोननिखि मेथखा बिबारफोरखौ जायोना जाया नोंथां।
ओ जायो खिन्थु आं मोनजाफेरनाय जायाखै आरो नोंथां गुबुनफोरखौ जायो होननानै मिथियो नाथाय आं मोनजाफेरनाय जायाखै आरो
औ जेनेबा बे मेथ'खा बिबारखौबो जोङो अनलाफोरजोंबो होनानै जानाय जायो आरो जोङो अनलाजों मा मा होनानै जाजायो होननानै बुङोब्ला ओ बासिखि बिबारखौबो जों होनानै जाजायो आरो जोंहा थाइगिर फिथाइ बेखौबो जोङो अनलाजों जानो हायो आरोना बिदिनो गोबांफोर दङ' आरो आरो जोंहा अनलाया अनला फाख्रि होननाय दङ' अनला फाख्रिखौ जोङो लाइजोंहाय संनाय जायो आरोना ओ बेबायदिनो लाइजों संबा अनला फाख्रि जायो आरो बिदिनो जोङो अनला खौ ब्रयलार बेदर दाउ बेदर बा अमा बेदर बिदिनो ओरैनो गोजाबो जाजायो आरो
औ।
फोरजोंबो जाजायो आरोना नोंथां ओ दा नोंथाङाहाय सबाइजों साम'खौ नोंथाङा मालाबा संफेरबायबा एसे फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ सबायजों साम'जोंखौथ' आङो संबायानो मानो होनबा माने न'खराव मालाबा समाव संनांगौबो जायो नालाय दा बे खौ आं नोंथांनो खोन्थानो हागोन सबाय होनोब्लाथ' जों खारैनिनो गोनांथि जायो नङा होमबा सबाय ओंख्रिजों खारैआनो जोंहा नांगौ बेखायनो ओ गिबियावनो जोङो खारैफोरखौ रेडि खालामनानै लायो आरो जोंहा न' गा- गामिनि हिसाबै खारैआ जोंहा थाखायो आरो माने न'आव बानायनानै दोननाय दा बेखौथ' गथा महराव हांगारखौ खालामना दोननाय जायो नालाय
दा बेखौ गुबैयैनो दैजों सरनानै लाबाय मोजांनो आरो बिनि उनाव साम'फोरखौ जोङो दैसा खाथिबाथ' जोंनिथिंथ' दैसाया इसेबां गोजाय गै खाथियाव गैया अब्लाबो माने लायोबा मोनो आरो आरो नङाबा बाजारफ्राव बायनानै मोनगोन साम'खौथ' नङा होमबा साम'खौ नोङो लाबोनानै जोंनिया माने हरसेखिनिखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां आरो जेब्ला सोमनानै दोनबाय अखानायनायै जानो सैबाथाय बेखौ माने बिनि बै ओ मा होनगोन दाखोनखौ ओ बिदिनो सुथे पेन्ट होननो ना जोंहा मोनसे थेबग्रा माबा बिजिफोरजों जोङो बिदिनो बेखौ माने लाखिथ'नो थाखाय बियो हाबलाङो नालाय सिङाव दा दैयाव सोमना दोनबासो बियो माने ओंखारनानै थायो आरो दा बेखौनो सुनानै माने हमथानानै बै दाखोनखौ गारनाय जायो बेनिफ्राय गारनानै लाजोबबाय गारनानै लानायनि उनाव बेखौ माने खिथु उनथिंजायनिखौ दानस'नाय जायो आरो नांगौ बायदि जेन' सोबनायाव बियो गबोनाय बायदि आरो सबायखौ बिदिनो एवबाय एसे से हुख्रेमबाय दा साम'खौ बिदिनो एवग्रोबाय माबा एसे मोजां हुनांगौ जायो आरो ना साम'खौ मैला थायो नालाय हुनाय जायो आरो दा साम'खौ एवबाय बिदिनो सबाइखौहाय कुकारफ्राव रुयो आरो जोंना कुकारफ्राव रुनानै लास्टाव माने बेखौ साम'आव साम' एवनायाव बे सबाय रुनायखौ होबाय आरो खारैखौ बे सबाय रुनाय समावनो होखायो नालाय बेसिबां नांगौ दा बेखौ बिदिनो होनानै जेब्ला ओंख्रिया जब्बाय मस्ला मस्लि होजोबबाय बिनिफ्राय दुन्दिया मोननाय समावथ' दुन्दिया होबाय नङाबा गंगार दुन्दियाफोरखौ होनानै बिदियैनो बे सबाय साम'खौ संनाय जायो आरो नोंथां आं जिबायदि नुदों आं नोंथांनो बेखौ खोन्थाबाय दा अब्ला नोंथां जोंहा जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय ओ नोंथांजों गोबां जानाय लोंनायनि बिसय मोनथिफेरि माखासे ओंख्रिफोरखौ मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय ओम आसा खालामदों आरोबाव उनाव जोङो साबसिनै सावरायबावनो मोनगोन ना? अब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नायसैना नोंथां?
औ दे नोंथां